औ खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
मा खालामदों दायो ओरैनो?
दायो ओरैनो दङ नै
बिदिब्ला नोंथा आं डाइरेक्ट
औ
ओम ओम ओ जोंना टपिकआ सोलोंथाइनि सायाव सावरायनोसै एसे।
औ
आह
सोलोंथाइनि बिथिङाव गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालागै जोंनि समाजाव जोंनि मानसिफ्राब गोबां सोलोंथाइनि गेजेरजों माने मोजाङै लानो रोंसै आरो आथिखालावबो। नाथाय गुबुन फारसेथिं सोलोंथाइफोरखौ एसेबां बेफोरबायदि गुरुत्थ' होआमोन माने मोज मोजाङै सोलोंथाइफोर लानो हायामोन आरो सोलोंथाइ लानो एसेबां सुबिदाफोरबो मोनामोन गोदोनि मानसिफोरा। दा बेफोर गासैबो बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै गोदोनिख्रुइ गोदोनिफ्राय दासिमहालागै सोलोंथाइनि बिथिङाव माबायदि सोलायनाय फैखो बेफोरखौ नोंथाङा एसे बुंग्रोनो हागोन नामा?
गोदोथ माने बिदि सानावबो गैयामोन माने मोनजायो आरो।
औ
माने बिदिनो बिदिनो अवान टु थ्रि बिदिल फाइभ बिदनो सोरबा जेने तेने मेथ्रिक फास जायोमोन आरो। दानि बिथिङाव नायोबाथ' माने सोलोंथाइनि बिराद जौगाबाय आरो माने दाथ सोब फ्रायानो फरायजोबो माने मोजां सोलोंथाइखौ लायो ओ दानि जुगाव गोबां सुबुं फोरानो जौगालांनो हमबाय फरायनायावनो होन बिदिनो ओ बिदिनो गोबां सुबुंफोराबो ओ साख्रि मोननो हमबाय मोजां माने बिदिनो सोलोंथाइनि स्कुल खुलिबाय बिदिनो प्राइभेट स्कुल
माने ओ गोदोनि समाव जोंनि मानसिफ्रा सोलोंथाइफोरखौ एसेबां गोसो होआमोन आरो आरो सोलोंथाइ लानोबो एसे सेबां सुबिदाफोरबो गैयामोन गोदोनि समाव स्कुल कलेजफोराबो एसेबां बिदि बेफोर सोलोंथाइ लानायफ्राव माखासे जोंनि मानसिफ्रा सोलोंथाइ लानायफ्राव माने गोबां प्रब्लेमफोरजों गोग्लैनानै थानो गोनां जादों आरो माबा माबा मोनसे स्कुलफ्राव थांनोब्लाबो बेसेबा गोजान गोजान दैफोर बारनानै गामि बारनानै बेसेबा गोजान गोजानाव सोलोंथाइफोरखौ लाहैनो गोनां जायोमोन कलेज फरायनाय फरायनोब्लाथ' सासे समावबा गोजान गोजानफ्राव हस्टेल रूमफोराव गोदोनि मानसिफोरा आरो गोदोनि मानसि जोंनि मानसिफ्रा माने बांसिन जोंनि मानसिफ्रानो मानोबा सोलोंथाइयाव एसेबां गोसो गैयामोन होननानै गोसो
उम
साफा सानै सोलों थाइ लादोंमोन आ बैसोर आह बैसोरल'सोमोन आरो आथि गोदोनि समाव आथिखालाव फैयै दानि समाव बेफोरो सोलायजोबबाय दा सोलोंथाइनि बिथिङाव नायोबा जोंनि जायगाफ्रावबो गोबां सोलायबाय आ दानि समाव बेस सोलोंथाइ लानाय मोनसे गामियाव गोबां आ एसे गिदिर गिदिर फरायनाय आ आथिखालाव मेट्रिक पास जानाय हायार सेकेण्डारि पास जानाय बेफोरथ' नरमेलसो जाजोबबाय ग्रेजुवेट जानाय बेफोरथ' नरमेलसो जाजोबबाय माने बै मोन मोनफ्रोमबो गामियाव बेफोरबायदि ग्रेजुवेट जानाय मेट्रिक पास पास जोंना हायार सेकेण्डारि फार जानाय स्टुडेन्टफोरखौ बेफोरबायदि सोलोंथाइ लानायफोरखौ आथिखालाव मोनो आरो
हादरफोरनि अनगायैबो सोलोंथाइआव जोंहा ओ जोंनि लाइमोनफोरा आथिखालाव गोबां सुबिदाफोर जाबाय आरो ससियेल मेडियानि गेजेरजोंनो जोङो सोलोंथाइफोरखौ आ नांगौ जानाय गोनां इनफरमेसन फोर माने लानो हायो आरो मोजां मोजां भिडअ'सफोर नायनानै इनफरमेटिभ भिडिअसफोरखौ नायनानै सोलोंना लानो हायो आरो ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो क्लासफोराव मोनजोबो बेफोरबायदि सुबिदाफोरा फैबाय नालाय हासै आरो
उम
आथिखालाव सोलोंथाइ गोबां आइजोफोरनि फारसे नायोब्लाबो आइजोफोराबो गोदोनि समाव एसेबां सोलो गोसो होआ न'नि खामानिफोरावनो बांसिन नांथाबनानै थायोमोन नाथाय आथिखालाव आइजोफोराबो बुंनो थाङोब्ला आइजोफोरासो बांसिन दावगानाय बायदि जादों आरो सोलोंथाइ बे आथिखालाव बेफोरबायदि गोबां सोलायनायफोरखौ जों नुबोबाय गोदोनि समाव गोबां बेफोरबायदि गुरुतथ' गैयामोनब्लाबो आथिखालाव बेफोरबायदि जाबोबाय दा गुबुन फारसेथिं जोंहा आथिखालाव ओरैबायदि लाइमोनफोरबो दङ जायफोरानोखि सोलोंथाइफ्राव गोसो होआ ओरैनो ओ बेखार टाइम हगारो ओरैनो ससेल ससेल मिडिया फोराव थालाबायनानै निसा बुस्थुफोर लाला बायनानै सोलोंथाइफोरखौ माने इसोर मोजाङै लाया ना सोलोंथाइफोरखौ खौ गोसो होआ दा बैफोरबायाददि सुबुंफोरा आथिखालाव सोलोंथाइया एसे गोबां इम्परटेन्ट जानाय समावबो बैसोरबायदि सुबुंफ्रा सोलोंथाइ लाया-लाया लायाखै अब्ला बैफोर बैसोरबाय माफोर माने खहा माबाफोर माने खहा आरो बैसोरबायाददि सुबुंफ्रा माबायदि सोलोंथाइ लाहोनो हागोन बैफोरबायदि सुबुंफोर सुबुंफोरखौ जोंनि समाजाव दा बेफोरखौ माने नोंथाङा एसे से बुंनो हागोन नामा?
माने? जोंनि समाजाव?
उम
खनसे बुंफैनो हागोन नामा?
औ औ माने जोंनि समाजाव आथिखालाव माने सोलोंनाया गोबां ओ गोनांथार जानानै फैनाय समावबो माखासे लाइमोन उन्दै उन्दै लाइमोनफोर जायफ्रानोखि ओरैनो बेखार थायो ससियेल मिडियाफ्राव ओरैनो टाइम हगारनानै गाव लेखा फराफोराव गोसो होआ ओरैनो निसाफोर लानानै बैसोरबायायदि सुबुङा माने इयुनाव माबाफोर खहा जागोन ग नामा? आरो बैसोर बदि सुबुंफोरखौ माने माबोरै सोलोंथाइ लाहोनो हागोन बेफोरनि बागै आरो माने।
अ ओ बेफो ओ गोबां दानि जेनेरेसनावथ गोबां फरायसाफ्रानो माने बिदिनो स्कुल थाङा माया बिदिनो निसा सोरबा सोरबा निसा लायो बिदिनो आनलाइन फ्लेटप्रमाव माने माने बिदिनो फ्रि फायार गेलेयो पाबजि गेलेयो बिदिनो माने बिसोरो टाइम स्पेन्ड खालामो आरो। माने उननि उननिखौ साना बिसोरो माने माने खालि बे दा जाबाय थानाय बे समनिखौल सानो माने उननि फिउसारनिखौ साना माने बिसोरो। माने उनाव मा जालांगोन जों माने बेखौ बिसोर साननो रोङा माने माने बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो माने गसंथानांगोन माने जों माने मोजां सिखसा होनो रोंनांगोन आरो। जों जेनबा जों नुयोब्ला जों बुजायनो रोंनांगोन नोंसोर मानो बिदि खालामो मायो होननानै जेनेबा जों सा होनांगोन आरो बिसोरखौ औ। होमब्लासो माने बिसोर उननि जेनेरेसनाव माने मोजां जालांनो हमगोन फराय बिसोर मोजां फरायलांबासो उननि माबाखौ माबानो हागोन आरो बिसोरो। माने गावस गावसोर थ सानै बिसोरो माने जों गेम गेलेनानै मोनजागोन मागोन उननि माने खस्थ'खौ बिसोरो माने बुजिया आरो। औ
उनफोराव माने गावसोरनि जिउ खुंनायफोराव माने गोबां सुबिदा जागोन बायदिखौ जों नुयो आरो आथिखालाव सोलोंथाइ लायाब्ला। आ जुदि आथिखालाव एसेबां सोलोंथाइया एसेबां इम्परटेन्ट जानाय समावनो जुदि बिसोर सोलोंथाइखौ लानो रोङाब्ला इयुनाव सानसे समावथ गाव सोरबा न'खर दागोन बैफोराव माने एसे उसुबिदा जाहैगोन आरो गुबुन गुबुन सोलोंथाइ दङ मानसिफोर थाफानो लाजिनाय फैगोन रां रुफाफोरा बिजनो बिजनेस खालामनायफ्राव
औ
दा आथि आथिखालाव ओ सोलोंथाइया लायाना बेफोर माने
हेलौ खोनादों ना
बेबायदि जायो आरो आंनिखौ खोनादोंना